खोनादोंना
अ नोंथां खोनादो अ नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारै बर'नि अनला खारै ओंख्रिखौ जायोना जाया जायोब्ला एसे माबायदि बिदि सङो माबायदि देयो संनानै जानानै गोथाव मोनो बेफोरबायदिखौ नोंथाङा एसे फोरमनो फोरमायनानै होदो
अ अन माबा अनला ओंख्रियाथ' जोंनि नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बर'नि दोरोङारि हिसाबैथ' मोनसे बुहुमनाङारि सिनायथि मोनदों बेखौ जायालासिनो थाया थानो हानाय नङा मानो होम ओरैबायदि गोथावबो जाखायो ओ अनला ओंख्रिखौ संनायनि आदबा जाहैबाय गिबियाव जोंनो माइरं फुनांगोन ओ माइरं लानांगोन माइरंखौ सुनानै सोमनानै दोननांगोन आरो ओ दसे सम जाहाथे गुरै जायो ओ सोमनानै दोनखांनायनि उनाव ओ दसे सोमखांनानै बेखौ बोखांनानै दैखौ सर'नो थाखाय खेरखायाव ओ माने बरन ओ बोखांनानै दोननांगोन खायफाया बेखौ खायफाया आजिखालि ग्राइडार मेसिनाव उनो नाथाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिखौ जोङो बांसिन नै उवालाव दे नानै जायोब्ला साबसिन मोनो आरो माने माखासे माइरंनि आथा एबा माखासे गुना
औ औ
सौओब्ला बारा मोजां जानायखौ आं नुहुरा बांसिनानो आङो अनलाखौ बिदि उवालावसो दैनानै संनाय जायो
औ नोंथां
थांनानै जोङो बेयावहाय खायफाया बानलु साम साम्राम गुफुर बेफोरबायदि होनानै देफायो ओमफाय खायफाया जेन'बा बेदर फोर एवनायावनो ओ अनलाखौ बेदर जों जायोबा जों बेदरखौ एवगोरना लानांगोन गिबियाव जों अर लगायनानै बेनि उनाव सारायफोरखौ जाननानै पियास जेनबा सामब्राम गो जा बेदरफोरखौ आराम थावाव एवनानै लाग्रोनांगोन एवनानै लाखांनानै जोङो ओ अनला संनोसै टाइमाव एबा समावहाय जोङो दै खौ ओ माने संख्रिफोरखौबो बेदर एवनायावनो होफ जायो नांगौ रो रोखोमनि जेनेबा नांगौ सेसेबां जखानि बिनि उनावहाय दैफोरखौ होनानै खायफाया बेदरखौ एवखांनानै बोखांनानै लायो खायफाया डाइरेक्ट दै होनानै बेयावहाय खारै खायफाया थालिर फस्लानि खारै खायसे खायसेया माबा बेसरनि बैदि माबा थायोना ओ माखासे जाबोरबायदि बे जेनेबा बेसर बिफांनि ओ फोराननानै सावनाय बेफोर खारैखौ होयो ओमफ्राय बिनि उनाव बैफोर खौ होनानैहाय उ माइरंखौ जेनेबा अन माइरंखौ उनहरो आरो माने बेयावहाय हरनानै खोस्लिजों एरबाय थानांगौ खायफा होनो गारबा जोंनि जोंनि ओरै ओनसोलाव हाय खोस्लि होनो आरो ओमफ्राय बेजों एरबाय थानांगोन नङाबा बियो अन गुनदैनि नालाय बियो गोदोनो हागौ खायफाया खारैखौहाय सिगां होयो खायफाया खारैखौ उनाव होयो आरो जोंनिथिंजाय खायफाया बिदिनो एखे जाय जेरै मोजां मोनो बेबायदि ओ बेदरखौ जुदि जोङो होखायाबा एवखांनानै बोखांदोंबा बेखौ जोङो ओ जेब्ला अन हरखांनानै अन आ अन गुनदैया ओ गोदौवो अब्ला बेदरखौबो एवखांनानै लानायखौ हरनो हायो बिनि उनावहाय आ बे ओंख्रिखौ थावसिन खालामनो थाखाय मोनसे गांसो हारिनि जेनेबा बुंनांगोन ओ जेनेबा दुन्दिया नङाबा गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि मैगंखौ होदेरोब्ला गोथाव मो मोदोमनाय मोनो थेसखौबो माने थावनाय गोथावसिन मोनजायो होनना आं आसा खालामो
औ नोंथांमोननि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो अनला खारैखौ बेफोरबायदिनो ओ खालामनानै एबा ओ मा होनो माइरंखौ सोमग्रोना दोननानै बिदिनो एसे रुइ होनानै उवाल उवाल नङाबा दिंखि बेफोराव देनाय जायो दानि जुग गाव आरो गोबां सुबुंफोरानो ओ बेफोर उवाल दिंखि ओ दिंखि होनना बुङो जोंनि थिं जोंनि ओनसोलाव ओम बेफोरखौ माने बाहायनायखौ एसे खम नुनो मोननाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा ग्रेन्डार जायखि जोङो दा जोंनि दा दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय सुबुंफोरा ग्रेन्डारखौ बाहायनाय जायो जाय लाइन जों थाबनो माने जानायखौ बयबो सुबुंफोरानो लुबैयो आरो थाबनो जानायखौ लुबै फैनानै माने अनला खारैखो जोङो अन अनखो माइरंखो जोङो उवालाव दिेंखियाव देयोब्लासो जोङो बिनि खटखौ बांसिन मोननाय जायो आरो दा गे-गे ग्रेडाराव गासै गासिबो उननानै थाब जानाय खामानिखौ नायगिरो नालाय ग्रेनदाराव उननानै संनाया एसे फाथ्लाथ्ला जायो जाउनाव माइरंनि आथाया रानजोबनाय जायो नालाय लाइनदोसो खालामनाय जायो बेफोरबायदिनो अनला खारियाव बेदर ओ दाउ बेेदर अमा बेदर होनानै जायोबा गोथाव जायो औवा मेवा औवानि औवा मेवाखोबो होनानै संनाय जायो लोगोसे लोगोसे बासिगि बिबार मुलाखुथि मुलाफोरखौ फोराननानै हानानै ओ रानहोनानै बयामफोराव सोना दोनोब्ला बेखौ जोङो जानो लुुबैबा अनला खारियाव होनानै जायोब्ला गोबां गोथाव जानायखौ मोनो आरो जानायखौ नुनो मोनो लोगोसे बासिगि बिबारफोरखो होनानै जायोबा खाथो खाथो गोथाव जायो आरो बेफोरबायदिनो अनला खारैया मेन मेन बुस्थ थु अनला खारियाव नांगो जायो खारै खारैनि गोनांथि बे खारैखौ थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो थालिर जेब्ला फिथाइ थाइनानै थालिरा फिथाइ थाइ गायो अब्लानिया थालिरखौ दानफायनाय जायो आरो फिथाइ थायाब्लाबो दाननाय जायो दानना माने बांसिनानो आइजो माहारिखौ मावनाय नुनो मोनो आङो बे खामानिखौ आइजोफोरा सासे बा नै लोगो नांनानै बे थालिर बिफांखौ दानफायनानै ओ थुख्रा थुख्रा खालामनानै बेखौ ओ सेखा एबा सेखा सेखाखौनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आङो ओमफाय सेखा बे बेफोरखौ लानानै बेखौ फिसा फिसा जिरनानै लानाय जायो आरो सान्दुं सान्दुं जेब्ला सानदुं ओ सान्दुंनि गोनांथि जायो बै खारैखौ जों बानायनायाव थालिरया रानजोबनो गोनां जायो नालाय सान्दुंखौबा नांगौ जायो जोंनो अखा बा जाया सानदुं सान्दुुंङाव फोराननाय जायो फोराननानै जेब्ला रानजोबगोन ना अब्लानिया माइखो अरजों सावनानै गुन्दै खालामजोबनाय जायो आरो गुन्दै खालामजोबनानै बै ओ दैजों एसे नानानै दैजों आरामसे नानानै बेखौ ओ खालामनाय जायो खारैखौ बिदिनो नांगौ जखानि ओंख्रिफोराव अनला खारैयाव नांगौ जखानि जेसेबां नांगौ एसेबां गावनि जखा खारैखौ सरनानै दै-दैजों सरनानै दिहुननाय जायो आरो बेयाव नांगौ हिसाबै जों खारैखौ होनानै मोजाङै अनला खारैखौ संनानै जानो हायो आरो नोंथां आरो खारै या ओइ थालिर फस्लानिया बारा एसां मोजां जाया माने बाय इसे गोबाबा खम जायो ओमफाय मादाखौ मोनो ब्ला मादा थालिर बिफांनि मादा जाय हा सिङाव थानाय बे रोदा जेनेबा मादा बेखौ जावख'नानै माबायोब्ला बेखौ फोराननानै सावोब्ला होमबानिया खारैया मोजांसिन जायो आरो गोबाबसिन जायो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो थालिर थालिरनि बागान बेफोरबायदि थालिरफोरखौ ओ दाननानै फोराननानै हानानै खारै बानायनाय जायो ना नोंथां
जायो औ बेनि अनगायैबो थालिरनि अनगायैबो जोंनियाव बिदि बेसरनिखौ फुखांनानै बिसोर फिथाइखौ बुस्रिखांनानै बे जाबोर थायोना जेनबा बिफांनि बेफोरखौ फोराननानैहाय सावनानैबो खालामो खायसेया सबाय गायोबा सबायनिफोरखौबो खालामनायखौ नुनो मोनो
औ औ दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ ओ बेसरनि सबायनि बेफोरबायदिखौ आङो ओ नुफेराखै बिनिखाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बै ओ सब-सबायनि सबायनि देन्था जेब्ला बिफाङा फिथाइखो जों माबाखांनानै गोरान देन्थाखौ मा बानाय जायो नाल नाय नोथां बिदिनो बेकरनिबो बानायनाय जायो होन्दोंमोन ना नों बिथाङा बे बेनि खारैया माबायदि जायो एसे फोरमायनाय मोनजा फेराखै जों माने जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नुफेराखै आं
मानि ओ बैयो बेसरनि बानायनायफ्रा एसे गोबाबसिन जायो आरो बेसरनि ओमफाय सबाइनि बानायनाया थालिरनि रुजुनायाव एसे साबसिन मोनजायो माने जोंनि ओनसोलावथ' ओ खारैफोरखौ आजिखा ओ दानि जुगाव बथ'लाव सोनानै फाननाय खौ नुनो मोनो लामा लामा बेयावहाय ओ बैदि फालांगि एबा फानगिरिफोरनिफ्राय बायग्राफ्रा सोङो बे ओ बेसरनि ना थालिरनि ना सबाइनि बेफोरबायदि सोंनायाव मि मिथिनो मोनो आरो ओ बियो बेसरनि बेयो सबाइनि बियो थालिरनि होमबा ओ बांसिनानो बेसरनिखौ मोनोबा बेसरनिखौ लानानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो मानि जानायावबो मिथिनो मोन दों जे बाहायनायावबो जे सबाइ एबा बेसरनिया थालिर बिफांनि एबा थालिरनि फस्लाजों बानायनाय बैफोर खारैनिफ्राय साबसिन जायो आरो
औ औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो बेसर खेथि मावनाय जायो बेसर आबाद मावनाय जायो बि बेफोर जों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो बेसरनि खेथि मा खालामो ब्ला बेफोरबायदि खारै बानायनानै जाना नायनांसिगोन नोंथां नोंथांमोननि बायदि दा ओ मोनथिनायाव जोंनि ओनसोलाव ओइ थालिरखौनो बांसिन बाहायनाय जायो बिदिनो थालिरजोंनो थालिरजोंनो जोंनि ओन ओनसोलनि सुबुंफोरा खारै मैगंखौ बांसिन जानायखौ आं नुनो मोनदों दों आरो नोंथां
जोंनिथिंबो बांद्राय नुनो मोना थेवब्लाबो बाहायो होननानै मिथिगौ आरो बाहायनोबो मोनखांबाय नालाय ओंखायनो दायो खिन्थानो रोंदों आरो फोरमायनो रोंदों माने जोंनि ओनसोलावबो बांसिनानो गोदोनि फ्रायनो थालिरनि बै बिदि बिफां दानफायनाय एबा फिथाइ थाइख'यै एबा थायैनो हास्लाबै ओरैनो जौनायल' बेफोरबायदि थालिर खौ दानफायनानै बानायनायखौ बांसिन नुनो मोनो दा दासिमबो नुनो मोनो
दे होमबा न' नोंथां दिनैनि थाखाय एसेनोसै
औ जागोन दे गोजोनथों